औ औ
मा खालामदो नोंथाङालाइ
मोजाङैनो मोनो ज' ओंखाम जाखांनायसै होननानै फुंबिलिनि ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं ओरैनो
अ आंबो जिरायनानै दं नोंथां
अ मोजां ना खबर सबर होनबालाय
औ मोजाङानो दंजोबो
अ
दा नोंथां होमबा जों टपिकखौ जिब जुनारनि सोमोनदै रायलायनोसै नामा
अ जागोन दे बेथ' मोजां टपिकथार
औ माने जोंनि जिब जुनारनि न'आव फिजानाय बा जों बेफोरखौ मावनानै रां खामायनो हानाय जेरै अमा अमाखौ बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि मोनो गुफुर थायो देसि थायो ओमफ्राय आरो बेखौ जों फाराम खालामनो हायो आरो फार्म खालामोब्ला गोबां रोखोमनि प्रफिट थायो
उम
इंकाम थायो। बेखौ जों गिदिरैबो फाननो हायो फिसायैबो फाननो हायो आरो। जों आरो फाराम खालामोबा जों फिसानिफ्राय गिदिर खालामनानै खौ फिसा ओंखारहोनानै फानोब्ला बांसिन लाब थायो आरो।
अ उम
दा आरो फार्म खालामनायाव जोङो गोबां रोखोमनि थायो बेबो फार्म खालामब्लाबो फिसा खालामोब्ला फिसा प्रफिट फैगोन गिदिर खालामोब्ला गिदिर फ्रफिद फैगोन बे आरो। बेयाव आरो अमाया जोंनि मोनसे बर'फोरनि मोनसे बेदर आरो बेयो मोनसे।
उम उम बर'फोरखौ बांसिन जानाय नुनो मोनो ना अमाख खौ आथि माबायाव उम।
बर'फोरनि मोनसे बेदर माने सिनायथि। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि दाउ अमा फिसिनो हायो दाउ बुङोब्ला जोंहा आजि बे समाव जों दाउ फारामखौ नुनो मोनो आरो।
उम
दाउ फार्म खालामोब्ला गोबां सोबांनो दा दाउ फाराम दाउ बयलार फाराम खालामनानै गोबां जिउ खुंलांनाय मानसि दङ।
उम
दा दाउ बयलार खालामनायावबो गोबां रोखोमनि खामानि मावनांगौ जायो। खस्थ' खालामनांगौ जायो लोगोसे बेजों रां खामायनो हायो गोबां रोखोमनि लाख लाख थाखा खामायो। हाजार हाजार थाखा खामायनो हायो बुङोब्ला दाव मास सेयाव जोङो दा केजिसेयाव एकस बिसथाखा मोनो। बेजों सानना नायोब्ला हाज जारथा दाउआव गोबां रोखोमनि प्रफिट जायो आरो।
उम
दाउआ दाउ बयलार जायोब्ला आरो जोंनि देहायाव एसे सानाय सुनायबो ओंखारो आरो।
अ उम आरो जों मा होनो दाउ बयलार मा होनो दाउ बयलार खायाफा मा होनो दाउखौ जों मा होनो बि दिनि थाखायबो बानायनायखौ नुनो मोनो ना बि फाननाय जायखो बिदैनि थाखायल' नाथाय बेदर जायि बिदिबो नुनो मोनो ना ओमफ्राय खायफा मानो बेदर जानो थाखाय फाननाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो खायफा नुनो मोनबावो जों मा होनो फिसा बानायनानै फाननाय फिसाल' बानायनानै खायफा माने बिदैखौ फिसा बानायनानै फाननायबो नुनो मोनो ना। बेफोरखौ मा होनो बेथ' गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि प्रफिट थायो खोमबा दां खायफा मा होनो बे बान्नायाव खायफा दावदैजों खायफा मा होनो दाव फिसा फाननायाव बियो गुबुन गुबुन रोखोमनि प्रफिट थायो जाय मा होनो माने बेफोर मानो बेनिजों बेनिजों बांद्राय मिलाया आरो जाय अबावबा खस्थ थायो बाव फ्रफिदा बांसिन जाय मा होनो खस्थ' खमब्ला प्रफिदा खम जेनेबा फैसा खम फै फैयो बिदि आरो मा होनो दाउफोर फिसिनायावथ' बांद्राय खस्थ' गैया जेनेबा आदार
खस्थ गैया आदार होनांगौ ओमफाय बेनो नोंथां बेमार आजार जायोबा नायनांगौ जायो मुलि होनांगौ।
उम बेफोरखौ जोथोन लानांगौ आरो थटाइम मथे ना बोथोर लानानै बोथोर। खायफा बोथोराव बेमार आजार नोगोद बे थायेमाव
औ नोंथां जायो उम बे समाव माने मुलि होनांगौ जायो जोथोन लानांगौ जायो आरो नों दै दैखौबो मेेनटेन खालामना होनांगौ। गुदुं गुसु नायनानै होनांगौ जायो दाउ फिनायावबो गोबां रोखोमनि थायो। खौ नोंथाङा बुंदोंमोन ना दाउ फिसा दिहुननायनि सोमोन्दै।
उम
दा दाउ फिसा दिहुनन्नायाबो गोबां रोखोमनि दङ गोबां रोखोमनि बुङोब्ला जोंहा दावफिसाखौ दाव बिदैखौ बिमानो गह'नानै ओंखारहोनो हायो फिसा आरो मिसिङाव सोनानै गहोनो हायो एबा बक्सफ्राव दोननानै गुन्दैयाव दोननानैबो जों दिहुननाय नुसै आजिखालि माने दानि समाव सिगांनि समाव बांसिन ग बिमानोनो गहोयोमोन आरो दाउदैखौ आरो बे सम मिसिनजों दिहुनबा गोबां हाजार हाजार दिहुडननो हायो नालाय ओंखायनो दा मेचिनजों बांसिन दिहुनो
उम
दा मेसें दाउ फिसाखौ फानोब्ला आरो गोबां प्रफिट जायोना बेखायनो बांसिन दाउ बिमाखौ फाननायनि अनगायै फिसा दिहुननानै फानो आरो बिदिनिफ्राय
औ दा मासे दाउ बिमायाथ' गोबां मानि बिदै दैनो हायो जायो दस पन्द्र'थासो दैनायखौ नुनो मोनो खोमाना बिदैफ्राथ' दाउ बिमा मासे दाउ बिमाया उम
मुबा बायदिया बिदिनो फन्द्र थानिफ्राय बिसथानि गेजेराव दैयो आरो
उम फोरनो माबा दाउसो होनलायबाय आरो जों मा होनो बे मा होनो बिदि दाउ जुनार होन्दोंना माखासे जुनारफोरबो दं जेरै बोरमा मोसौ बि फोरनि बेलायावबो नायोब्ला जों गोबां माने माबा नुयो आरो मोजाङै फाहामनो जोथोन लानो रोङोब्ला जों गोबां उम उम प्रफिट मोननो हायो। जाय बोरमाखौथ' जों बुंनो थाङोब्ला मा होनो बे मा होनो बेथ' गांसो जाग्रा जिब जुनार जेन बा जाय मा होनो बिफांनि बिलाइ हाग्रा बंग्राफोर जानानै थायो। जाय जों एसेबां खस्थ' खालामलायना जों बिनि थाखाय जों एसेबां आदार नागिरलायना जायोमोन मानो न'नि बारिफ्रावनो खाना दोनबा बिसोर जानानै उदै बुंनो हायो उदै बुंनानै थानो हायो जाय माने बोरमाखौ जों खायफा माने फिसा फाननाय खौ नुनो मोनो खाय एफा माने बेदर गोदानानानै फाननायखौ नुनो मोना आरो जों बोरमानि बेलायाव नायोब्ला जों मा होनो बांसिन खासि बानायनै गोबां दामाव फाननायखौ नुनो मोनो खासियाथ' दाथ' नोगोद दामना बेदरा उम थारमाने सेरसेयावनो दाइनजौ रांसो जाखायो खोमा दां खासि बोरमा बेदर खासिया उम बिदिबा जों नायनो मोनब्ला जों खासि बानायनाय खायफा खासि बानाया फानो खायफा मानो दै माबायावनो फानो खासि बानायालासिनो फानो खायफा मानो बिदि फान्थिफोरब गथायनो फानो आरो बिदि माखासे बिमाफोर बोरमा बिमाफोर लानानै माबानाय खायफा फाराम बानायनायखौ नुनो मोनसै आरोना
औ दानि जुगाव आरो क्रस खालामनायखौ नुसै नोंथां बोरमानि बेलायावबो क्रस खालाम क्रस खालामाबो माने गिदिरसिन जायो आरो बोरमाया गिदिरसिन फुस्थायाइसिन जायो। आरो बोरमा ख्रस खालाम औ क्रस खालामनानै फानोबा आरो गिदिर जायोब्ला नोङा प्रफिटआ बांसिन सिन जाहैबाय आरो नोंथां आरो लोगोसे आरो जा बुङोब्ला मोसौ मोसौ दङ जिब जुनार बेलायाव आरो मोसौखौबो जों बेबायदिनो फानो जेरै बोरमाखौ फानो बेबायदिनो दा मोसौनिफ्राय जोंहा मोसौ हालुवा खौ जों हालौवो दानि जुगाव हालौ मोसौ हालुवाजों हाल एवनानै माइ गायोमोन आबाद मावोमोन। सिगां समाव
उम
आरो लोगोसे बेजोंनो मोसौ गायनिफ्राय जों मोनो गाइखेर गाइखेरा जों मानसिनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे भिटामिन गोनां प्रटिन
प्रटिन गोनां भिटामिन गोनां उम जाय मा होनो मोसौआ गोबां जाथिनि थायो। खोमाना बेफोर नोंथां मोननैसो बुंनांबाय
मोसौआ दा मोसौ लकेल थायो माने ओमाय मोसौ जार्सि थायो औ जारसिबो नुनो मोनो।
आरो बे माबा बै क्रस बानायनायखौबो नुनो मोनो खोमा ना आथिखालाव?
ख्रसुनि आरो मोसौ जारसि
बेफोर मा होनो मोसौ जाद लइजाद गोबां दामानो खोमा दां ने।
औ नोंथां बेबो मोसौ हालुव मोसौ हालुवाया आरो बांसिन दाम मोसौ बिमानि
उम उम
मोसौ बिमाया माने फिसा जोनोमयोना बेयाव एसे खम दाम मोनो आरो बेनिखायनो दा मोसौ हालुवा खौ फानोब्ला जों गोबां दाम मोनो दानि समावथ' मोसौ हालुवाया ओरैनो फनसास साथि हाजारनि गेजेराव थाङो आरो। सों संसोमोन थाङामोन जानो हागौ।
उम आरो जों बेयो माने जों दा जिब जुनार फिसिनायनि बेलायाव जों ना फि फिसिनायखौ लाबोनो हायो ना जों ना फिसिनायाथ' नोगोद मा होनो इम्परटेन्ट आरो बे बुंस जुवा मा होनो जाय मा होनो नाखौ फिसिनो लाङोबाथाय गिबियावनो जों फुख्रि जावग्रोनांगोन। जायो मोनसे लांदां जायगाखौ नायनानै बेफोरनि गेजेराव जों दै थानांगोन बेहाय मा होनो बे मोनसे फुख्रियाव गोबां रोखोमनि ना फिसिनो हायोना जों
औ हायो नोंथां दानि जुगाव आरो खोनादों नोंथां दानि जुगाव आरो फुख्रि जावलांनांगौनि गोनांथि गैया।
आ आरो
थेंक थेंखि बानायनानै दोननो हायो आरो माने थेंक बायदि इथाफोरजों सिमेन्टफोरजों लुनानै दोननो हायो दा मानि हायाव जावलायनांगौ गोनां
जावबा जेनेबा उनावहाय माबाफोर जाबा फफिनाय खस्थ' जायोना। बेनिखायनो बिदि बानायनायखौ नुनो मोनसै नामा आथिखालाव?
औ आथिखालाव बेबायदि नुयो गोबां रोखोमनि दाब दाब जायगायाव नुयो आरो। थेंक बानायनानै थेंकआव दै होनानै ना फिसिनाय
ओ नों मा होनो नों नों मिथिनाय माखासे दं गेलेनाफोरनि मुंफोर
दा दैमाफोराव मोननाय लकेल ना बुङोबा ना गोरि नास्राय बामि खुसिया ना फिथिख्रि बालाबोथिया ना मावा गोबां रोखोमनि बायदि बायदि दं। आरो ना गिदिर बुङोब्ला ना सलाबो थाङो ना बारलि नांदरबामि औ जों जोंनि गामिफ्राव गामिनि दैयावनो मोनो बेफोर नाखौ बे जाबाय लकेलनि ना आरो
आरो मा होनो बै जेनेबा जों आरो माबायाव मोननाय माखासे जों फ'ख्रिफ्राव फिसिग्रा
औ बेफोरो जाहैबाय औ ना सल ना रौ ना ग्रास काप बिदिनो बायदि बायदि ना दं आरो। माखासेखौ बुजोबला
फिसिनायावथ' एथबां नायलायनांगौ गोनांथि खायफा नाफ्रा मा होनो हाग्रा बो जानायखौ
औ हाग्रा हाग्रा जानाय नुयो नोंथांमोननि बांसिन थालिर बिलाइ थासुमलिफोरखौ जानाय नुयो माने बेयो ना क्रास गाबा जायो क्रास गाब ब्रौ बेफोरबो जायो आरो एसे एनै लोगोसे गुन्दै होयो आदार दङ'
उम बायदि रोखोमनि आदार मानसि फोरा मा होनो नाखौ मानो थाब फैदेरनोबा बिदि जों खायफा मुलिफोरबो बाहायनायखौ नुनो मोनसै औ उम दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम। दे